हेलौ। खोनादोंना नोंथां? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ नों नोंथां नै जिरायनानै दंथ'यो दायो ओरैनो।
अ ओ नै आंबो ओरैनो दं। ओ नोंथाङा फ्रि दंना दायो?
औ नोंथां औ नै ओरैनो फ्रि दं।
नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंजों मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन दे औ हागोन।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो गामिनि सुबुंफ्रा माबायदि गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय माबायदि रां खामायो।
औ औ
औ
ओ सरासनस्रायै जोङो जोंनि गामिनिखौनो होनबा जोङो गासैबो जिहेथु बर' न'खरनि सुबुंफोरखौनो जों बुंनो थाङोबा आरो ना? जिहेथु गासैबो जिथु रां खामायनायनि बेलायावबा गावनि न' सुं थानायनि बेलायाव जों माखासे गुबुन गुबुन जिहेथु राहा लामाफोरखौ जों नुनो मोनो। जितु बेफोरनि गेजेराव जों मोनसे से होननानै बुङोब्ला जोङो आबादखौबो बुंनो हायो। जिहेतथु बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनि ओंखायनो बर'फोरा मोनसे आबाद गाहाय सुबुंखा जिहेथु आबादजों जोबोद गोथौयै सोमोन्दो गोनां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो। बर'फोरखौ बायदिसिना जिहेथु आबाद मावबोनानै गावबा गावनि नखरारि रांखान्थिखौ जों सुंथाबोनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैहायनोखि जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो मेसें बोथो जेरावहाय बायदिसिना गोरान आबादफोर जेरैनोखि भिन्दि, पटल, लेस्रा बेफोरखो जोङो जिहेथु खेथि मावबोनानै जोङो बायदिसिना हाथाय बाजारफोराव रां ओ फानथिंनानै जिहेथु रां खामायबोनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोङो मोनसे गुबुन फारसे जों लामा होननानै बुंनो हायो जे जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा, दाउ, बोरमा, मोसौ बेफोरबायदिखौ जिहेथु फिसिबोग्राखा। बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ फिसिनानैबो जिथु गावसोर जानायनि अनगायैबो जोङो बिदिनो हाथाय गला बाजारफोरावहाय फाननानै जोङो रां खामायनानै गावबा गावनि न'खरखौ सुंथाबोदों आरो लोगोसेनो जोङो बुंनो हायो। जे बर'फोरनि मोनसे आरिमु आरिमुवारि सिनायथियावबो दंखायो बियो। जिहेतु बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जि दाग्रा हारि बिसोरो गुबुन गुबुन जिहेथु गाब गोनां समायना रमायना जि दानानैबो जिहेथु हाथाय बाजाराव बिसोरो ओ गला होनानै बा फाननानै रां खामायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हाबावो जे जोंनि जे साखाथि बाखाथिनि जानिखि हाथाय बेवहाय जिहेथु साहा गला फिथानि साहानि गला बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनबावो जिहेथु गेलामालनि ओ गला फोर बेबायदिनो आरो जोङो ओ इलेक्ट्रनिक्स माखासे मुवा बेसादफोर गला होनानै जिहेथु जोङो बेबायदिनो आरो जेनेबा फालांगि मावनानै जितु गावबा गावनि न'खरखौ जोङो सुंथाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे हालामखै जिहेथु नोंथांमोननि हालामखैबो जिहेथु बेफोरबायदि गला होनानै बा बेबायदिनो ओ गावबा गावनि जेनेबा न'खरफोरखौ माबोरैहाय निख सोंथाबोदों नोंथांमोननि ओनसोलनि थि बर' सुबुंफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथां होननाय बायदि जोंनि ओन सोलावबो गोबां बेदिनो ओ सुबुंफ्रा गावनि जिउ खुंलांनो थाखाय बेबायदिनो आबाद मावो बेबायदिनो गोबां ओ बेबादिनो अमा बोरमा मोसौ दाउ बेफोर फिसिनानै माने जों रां आरिजिनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ गोबां बर'फ्रा आबाद मावनानै खस्थ' मावनानै बेबायदिनो जों हाथाय बाजारफ्राव एबा जों फाननायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
गोदोनिफ्राय लानानै दासिम गोबां सुबुं फोराबो बिदिनो गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो
औ औ
बेबादिनो ओ गोबां दखान होयो बेबादिनो गोबां माने आइजोफोराबो बेबादिनो गावनि ओ फिसाइ एबा हौवाखौ सोनारालासिनो बेबायदिनो गोबां गावनि ओ जिउ खुंलांनो थाखाय बिबादि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनो एबा न'खरखौ बेंलांनो थाखाय गोबां बिबादिनो ओ रां आरजिबोदों
औ
ओ नोंथां होन्नाय बायदिनो बिदिनो ओ गोबां ओ गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिम ओ बर' आइजोफोरा जि दानायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो जि दानानै गो गोबां बिबदिनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों
ओ नोंथांनाव आं मोनसे
औ
आङो माने नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावगोन आरो ना
औ औ जागोन
थांमोननि ओनसोलावहाय माने गोरान खेथि मावो जानो हागौ जिहेतु बै गोरान खेथिफोर खो मावनानै जे नोंथांमोननि ओनसोलनि ओ बर' सुबुंनि न'खरफोरा बोरैहायनिखि थांनानै दंबोैयोबा बोरैहायनिखि रांखान्थियारिफोरखौ सुंथाबोगासिनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा औ
ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां माने आयजो एबा हौवाफ्रा इदिनो ओ गोरान खिथिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव गोरान खिथि होनो ब्ला गोबां दङ बेबिदिनो बानलु होन आलु होन फान्थाव होन गोबां आरो बायदि रो खोमनि मैगं थाइगं दङ
औ
ओ जों गोरान खेथि मावोब्ला जोङो फार्स्टआव बेबायदिनो हालेवना लानांगोन जोङो जेरै बानलु गायनायाव जोङो बिदिनो हालेवग्रोनांगोन हालौवनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो ओ हाखौ जोङो खोगोरनांगोन बेबायदिनो खोनायनि उनाव बेबायदिनो ओ हाग्रा रज'यैनि जोङो प्लास्टिक होयो दानि जुगाव गोदोथ' बेबायदि जों नुनो मोनामोन दायो गोबां माने बिबायदिनो फास् जाबाय आरो ना
औ ओं
फां गायनायफ्राव गोबां बिबदिनो ओ मेडिसिन मुलिफोर जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। दानि जुगाव गोबां बिदिनो ओ मानसिनि थाखाय खहाबो आरो ना
ओं ओं
गोबां आरो बेबायदिनो खेथि मावनानै गाव खस्थ' खालामनाय फिथाइखौ मोननानै बेबायदिनो गावनि न'खरखौ खुंलांनो हादों गोबां बेबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों ओ बर' लाइमोनफ्रा एबा आइजोफ्रा बेबायदिनो गावनि जिउ खुंलांनो हादों गावनि न'खरखौ मोजाङै बेंलांनो हादों बिदिनो गोरान खेथि मावनानै गोबां माने सुबुंफ्रा बेबायदिनो जों डेभ्लप जानायखौ जों नुनो मोन्दों गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो ओ आबाद मावनानै एबा गोरान खेथि मावनानै बेबायदिनो देरलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो आबाद मावनानै गोबां सुबुंफ्रा गावनि न'फोरखौ बेबा बेबायदिनो मोजां मोजां जों लुनो हादों गो बेबायदि जि ओ जों नुनो मोना- मोनाखैमोन दानि ओ ओन बेबायदि जोंनि जुगाव गोबां माने जौगानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
आरो गावनि फिसा फिसौखौबो मोजाङै फोरोंलांनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो गोदो गोदाय थ' बेबायदि ओ फरायनो हानाय बेबायदि राहा गैयामोन जोंनि ओ ओनसोलफोराव दायो गोबां बिब्दिनो ओ फरायसालिबो दं आरो बेबायदिनो गोबां बेबादिनो ओ प्राइभेट स्कुलफोर दं बेफोरावहाय गावनि आबाद मावनानै ओ फैसा मोननायजों एबा फोरोंनो हादों गावनि न'खरखौ बेंलांनो थाखा थाखाय गोबां बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै गावनि आइ एसे जेनेबा बिमा बिफाफोरा बेबायदिनो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों बे जोंनि ओनसोलाव आरोना नोंथां
औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नों नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोरान खेथि मावनानै माबायदि जौगालांनो हमखो एबा न'खरखौ माबायदि बेंलांनो हमदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जिहेतु नोंथाङा दानि बुंलांनाय बदिनो जोंनि हालामावबो जिहेतु बानलु सिब्र'नि जितु आबादखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो गोरान खेथि होननानै बुङोब्ला गोबां सुबुंफोरानो जे थु बेसर फोयो सबाय फोयो ओमफ्राय बेबायदिनो लेस्रा मैगंनि आबाद बिदिनो भिन्दि बेबायदिनो खांख्रिखला केरेला जिथु बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि हालामावहाय गासैबो जिथु न'नि नखरनि गासैबो न'खरफ्रामावनो जों नुनो मोनबाङो आरो आरो जोङो बुंनो हाबावगोन जे बिसोरो बै मैगं मैगं थाइगंफोरखौहाय थ बिसोरो जोंनि साखाथि फाखाथिनि जानाखि हाथाय बाजार दङ बेवहाय लांनानै जोङो दखान होनानै जिहेतु फाननानै रां खामायना बेखौ गावबा गावनि न'खरखौ जोङो सुंथाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों जे नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदिनो जिहेथु आथिखालावथ' गोबां न'खर गंसे बेंनो थाखाय जोंहा जि थु गोबां रांनि गोनांथि जायो जिथ' जोंनि ओ फिसा फिसौफोरनि फरायनायानो होन बा जोङो न'खरनि माबा मोनसे बानलु संख्रि बायनायानो होन जिहेतु बेफोराव गासैयावबो जोंनो रां नांगौ जायो जेथु बेफोरबायदिनो जोङो गाहायै जिहेथु आबाद मावनानै जिहेथु बर' सुबुंफोरखौहाय जोङो रांखान्थियारि न'खरारियै जोङो रांखान्थिखौ गोख्रों खालामबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ बेनि अनगायै बो जोङो नुबावो ओ जे गोबां जिब जुनार फिसियो जेरैनोखि दाउ फिसियो बेबायदिनो मोसौ फियो बोरमा फिसियो अमा फिसियो बेफोरबायदि जिहेथु फिसिनानै बर'फोरा नांगौ समावहाय जिहेथु बै दाउ अमा बोरमाखौ फाननानै जिहेथु रां खामायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो जिहेतु जोंनि बर' सुबुंफोरा जिहेथु गोदो जिबायदिनोखि रांखान्थियारिै जिबायदि गावबा गावनि नखरखौ सुंथाबोदोंमोन आबादनि बेलायावनो होन बा दाउ अमा फिसिनायनि बेलायावनो होन बा हाथाय बाजाराव बिदिनो दखान गला होनायखौनो होन बेफोरबायदिनो जिहेथु गोदोनि दिनावबो आरो आथिखालावबो जोङो बेफोरबायदि न'खर बेंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि जिहेथु रां खामायनायनि गेजेरजोंनो जोङो आथिखालाव जिहेथु रोंगौ ओ रोंगौसाफोरनि अनजिमाखौबो जोङो नुनो मोनबाय जिहेथु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जिहेथु आबाद मावनानै जोङो आथिखालावहाय गोबां गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौबो जों नुनो मोनबाय जायनि जाउनाव बिसोरो सरासनस्रायै जिहेथु जेरैनोखि ओ बागान खेथि जिथु साफात बागान जिथु बेफोरबायदि जों गायनायखौबो जों नुनो मोनदों बेनि अनगायै बो गय बारि खालामनाय बेफोरबायदि जिहेथु बायदिसिना फिथाइ फिथाइयारि जिहेथु बिफां लाइफांफोर गायनानै जिहेथु गावबा गावनि न'खरखौ जिहेथु रां खामायना सुंथाबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो औ
ओ होनबा नोंथांखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय ओ बावहरनाय थाबाय बेबायदि आंनो दसे सम होनायनि थाखाय
औ नोंथां औ
औ
दे होमबा नोंथां ओं दे गोजोन्थों